औ औ नोंसिथिं बे साननैसोआ अखाफोर हाथाराखै नामा
ओ जोंनिथिंथ' बे अखायाथ' हादोंमोन मैयाफोरबो माने गोबां अखा हादों बेनिफ्राय दिनै हाथ'नाया हाथ'वाखै आरो
औ जोंथिंबो बांद्राय अखा हायाखै नाथाय दा खिन्थु अखाखौ नांगौ जाबाय आरो मानोना दा गायनाय फुनायनिबो सम सफैबाय नालाय अखा गैयिनि थाखायनो एसे माने असुबिदा जागासिनो दं आरो अखा गैयाब्ला आरो खोथिया फोनो हाया नालाय आर फोआब्लाबो गायनो समाव जाहैया ओंखायनो माने एसे उसु उसुबिदा जायो आरो थाब अखा हायाबा दा बे साननैसो बांद्राय अखायानो फैथाराखै ओ दाखालि बावैसो ओ बैसागु समावहाय बारहुंखा फैबाय एसे अखा हा हा हागोन बायदि जादोंमोन सिगां सिगां अखा हायां हायां जागासिनो दङमोन माने हादोंमोनबो नाथाय दा बे साननैसोआव अखा गैयिनि थाखाय दैबो जायाखै आरो नोंसिथिंजाय ओ समफोरा मा समाव जायो
खोना मोजाङै खोनाफैयाखै मा बुंदोंमोन
माइ गायनाय समफोरा मा समाव जायो नोंसि
औ जोंनियावबो दायो नैबे ओ खोथिया फोहांबायानो आरो जोंनिथिंजाय। ओ नाथाय माने अखायाथ' देग्लाय माने एसे खमखौनो बुंनांगोन बांद्राय अखाया हायाखैनोखा ओ बिनि थाखायनो माने ओ अखा गैयाब्लाबो ओ दैमा दैसानिफ्राय माने मेसिनफोरजों बिदिनो दै सारनानै ओ माइ फोरखौ फोनाय जाबाय आरो। ओ दानिया माने बोथोरफोराबो गोदोनि बायदि नंलिया माने गोदोनि समाव जेरै ओ दैज्लां समाव अखा हायो बा मेसेङाव अखा हाया बेफोरबायदि नंलिया आरो। माने जि खुनु टाइमावनो बोथोरा ओ गोसो बायदि होननाय बायदिसो ओ अखाया माब्लाबा समाव अखा हाला हायनाङि समावबो हानानै होयो माब्लाबा सान्दुं दुंनाङि समावबो दुङो माने अखायानो बिदिनोसै आरो माने बोथोर खौ माने हमनो हाला होननाय बायदि दाथ' नै दैज्लां ओ जाबाय अखा हानायनि बोथोरमोन नाथाय अखायानो माने जोबोद खम आरो देग्लाय।
औ थिग बेबायदिनो जोङो थांनाय बोसोरावबो बिब्दिनो असुबिदा जादों। फास समावहाय अखा हाब नांगौ। बायदि अखायानो हाबायमोन। ओमफ्राय हानाय सम बाय माइ फोरखौ गायदोंमोन बिदि गायखांजोबखांनायनि उनावसो आरो अखाया बेबायदि गोबार हाना होनानै माने दै लोमसावजोबनानै माइफोरा गाज्रि जालांजोबदों आरो।
औ
नो ओमफ्राय बिदि खोथिया फोनाय थानायफोराबो दै लोमनानै गाज्रि जालांदों। ओमफ्राय आ बिदिनो गोदान गायफिननो गोनां जादों सोरबा गोदान खोथिया दिहुनफिननो गोनां जादों। बेबायादि जादों गोस बोथोरा सोलाय सोल' जानायनि थाखाय
माने अओ अखा बोथोराव बा अखाया माने हायोब्ला सम बायदि हायोब्ला मोजां आरो माने आबादारिफ्रा गोबां ओ जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो नै दा अखायानो गैया ओ खोथिया फोनो थाखाय जोबोद खस्थ' जागासिनो आरो माने जे दा अखा गैया नालाय खोथियाफोरखौ थाब फोनो मोनैखाय माने गायनाय फुनाया माने एसे उन जासिगोन अब्ला माने ओ आबादफ्रा माब्लाबा समाव मोजां जाया बोथोर बारनानै गायो ब्ला बेफोरबायदि जानो नागिरो आरो।
उम बे जोंनिथिंजायथ' बिदि ओ सिक्स मानल'सो गायनो हायो नाथाय बेलेग-बेलेग जायगा माने बोसोर मोनसेनो गायनो हायो आरो। ओमफ्राय बेबायदि थिंगालि बोसोर मोनसे सो गायनो हानाय बिदि माने जायगाफोर दंना गैया नोंसिनिथिं जाय जायखौ बरा माइबो होनो खोमा सोरबा सोरबा।
औ बिदिथ' जोंनियाव सिगाङावथ' बिदि गायनाय जायामोन ओ दैज्लां-दैज्लां समावल'सो माइखौ गायनाय जायोमोन आरोना बिनिफ्राय दायो नुनो मोनसै जे ओ गोबां सुबुंफोरानो माने मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ अखा बोथोर नङाब्लाबो बा बोथोरा जेखियानो जाया मानो माने ओ गोबां सुबुंफ्रानो दुब्लि बारियाव बरिं लगायनानै ओ दै बोखोनानै माने सा माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ बिदि माने दै दिखांनो हानाय जायगा थाबालाय मोजां खिन्थु जोंनि एरियाथिं जाय बिदि-बिदि माने दै दिखांनो थाखाय बांद्राय बिदि दैसाबो गैया आरो। दै बोहैनाय दै बो गैया माने खाथियावहाय एसे गोजानाव दङ। एसे गोजाननिफ्राय लाबोनो एसे उसुबिदा जायो आरो माने एसे खाथियाव मोजां जायो नालाय आरो बिदिनो बिस्केट बायदिसिना थानोनांगौ आरो। होनबाना माने बोसोरफ्रोमबो दिखां दिखां माने दै दिखांनानै माइ गायनो हायो आरो।
औ।
दा बेनि अनगायैबो दानि बोथोरफोरा एसे माने सोलायलांगासिनो दङ आरो। गोदो जेबायदि सम मथे जायोमोन जे बैसागोखौ फालियोमोन बैसागो फालिनायनि कार'नानो जाबाय दै गोदान फैनायनि थाखाय फालियोमोन। नाथाय दा बैसागो समाव दै गोदानानो फैला बैसागो बायबासो दै जानो लासै लासै बेबायदि लांगासिनो दं आरो बोथोरफ्रा।
औ नंगौ आजिखा आ दाबायदियावथ' माने अखायानो माने हानोनो नागिरबाङा माब्लाबा समाव माइ गायफुनाय बोथोरावनो खरान जानानै होयो अब्ला बै गायखानाय गायखाङि माइफोरखौबो गायनो हाला आरो गायखांनाय माइफ्राबो माने रानथाबनानै गोबां गाज्रि जालाङो आरो। बेबायदिनो ओ गोबां माने एम्बु हाबा होलायलायनो गोनां जायो जिहेतु अखा लिंहरनो थाखाय अखा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि माने एम्बु नि हाबा होलाय लायनाय गोबां जायगाफोरावनो नुयो। अब्लासो माने अखा हानाय बेफोरबायदिखौ नुयो आरो आथिखालाव।
औ बिदिनो जोंना जोंनाबो गामि ओनसोलाव बोसोरथामसो जाबाय खोमा एम बुनि हाबा खालाम नाय बायदियानो जादों आरो आरो माने दै जायाखै नालाय। थांनाय बोसोरबो बिदिनो जादों ओ हाबा खालामखांनायनि उनाव माइथ' गायनो हाबायनो बेनि ओ एक मासो गायखांनायनि उनाव आरो बांद्राय अखा हाना होबाय गाज्रि जाबाय ओमफ्राय। जादों आरो बिदिनो जोंना बोसोरथामसो जाबाय एम्फौ हाबा खालामनाय जोंनि एरिया सेराव आरो।
औ। बिदिनो आथिखालाव थ' बोथोरफ्राबो माने गोदोनि रुजुनायाव माने गोबां सोलायलांदों बायदि आरो। ओ जि समाव थ' जि समाव दैज्लां समावथ' अखा हानायनि बोथोर बे समावबो माने अखाया हाया। खालि सान्दुंल' दुङो आरो हाबाथाय हाबाय हाथाबबाय थायो बेफोरबायदि माने गोबां माने बोथोरफ्राबो उल्थां फाल्थां जाजोबनाय बायदि आरो ना।
औ दाना बेफोरनि मेन गुबै जाहोना बेनो जे मिथिंगानि खायसे दंफां लाइफांफोरा माने जोबलांगासिनो दङ ना। बिफां दंमोन दाथ' दंफांखौनो नुनो थांला जोंनाबो जोंनि लामा सेर सेरफ्राव बिदिनो गोबां दं फां गिदिर गिदिर दंमोन आरो मोजां उन्दै नुयोमोन नाथाय दाथ' लामाफ्राव दंफां नुबाथाय ओ फोथारा गाज्रि जायो माइ गायनो हानाय नङा दंफां थायोब्लाथाय माइआ मोजाङै जाया बिलाइफोरा खोबनानै लाजोबो बिदि होननानै माने दंफांफोरखौ दानफाय दानफाय बिदिनो माने बोथोरा एसे सोलायलांगासिनो दङ जेराव अखा हानांगौ समाव अखा मोना दंफांफोरनि थाखायनो दंफां थायोबा अखा हायो होनना मिथियो आरो
औ
बेबायदिनो जेथिं दंफां दङ बिथिं नायनो थाङोबा गोबां अखा हानाय खोनायो आरो जायफोरथिं जाय दासिमबो फरेस्ट दङ होनना बुंनाय खोनायो
औ ओ नोंगौ माने अखा गोनां जेराव अखा नांगौ बे सम बे जायगायाव माने बिफां लाइफांफोरखौ दानफायिआनो मोजां आरो जोंनियावथ' गोबां बिफां लाइफांफोरखौ खमखौनो नुनो मोनो होननानै बुंनांगोन माने मानसि फ्रा ओ दंफां दानफायसिगोन नाथाय गायफिननायखौ मिथिया आरोना गायफिना खालि दानफायनायखौल' मिथिगौ ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै गोबां न' बां लुबाय हाजोफोरखौ सिफायनानै हाजो साबानि न' लुबाय ओ बे बेफोरनि थाखायनो माने अखाफ्रा गोबां खम हायो आरो जेरै जोङो नायनो हागोन सिलं बा अरुणाचल जायगाफोराव गोबां बिफां लाइफांफोर दङ बिसोरनिया माने ओ बारहावायाबो गुबुंले नङा आरो ओ बिफां लाइफां बिफां थानायनि थाखाय बिसोरनि जायगाया जोबोद गुसु आरो गोबां अखा हाबाय थायो माने ओ जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन आरो जायगाखौ।
औ माने बिब्दि जायगाफोरा खरान जाया आरो खरान जायोब्लाथाय बिदि बारहावायाबो गुबुंले जायो नालाय खुला बाला बिरफुंनाय मानाय। बायदिफ्रा बांसिन जे जायगायाव दंफां थायो बे जायगानि हायासो सिदोम थायो नालाय गिसि जा बे जोंनि दाना न'खरफोरावबो न' सेर सेर दंफां गैयिनि थाखाय मालाबा समाव न'नि जिं जिंफोराव बा हाफोरा एसे गोरान खरान बायदि जानानै थायो आरो माने एसे एसेयावनो धुला बिरफुंनाय मानाय बेफोर सोमजियो आरो बेजों लोगोसे बारहावायाथ' गुबुंले जायोनो। गोबां उम
बिफां गैयिनि थाखाय जोंनि आबहावायाबो माने बारहावाया जोबोद गुबुंले जालांदों ओ जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला माने गुदुं आरो बारहावाजों हां लानो थाखायबो जों गोबां ओ प्रब्लेमनि बा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो जिहेथु बिफां-लाइफाङा जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ लायो आरो बिफां-लाइफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेनखौ जों लायो बेनि थाखायनो माने बिफां लाइफांखौ जोंनो नांथारगौ आरो गायोब्ला मोजां आरो माने बोथोरनि थाखायबो जिहेथु जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायनांगौ समाव माइ गायनो हाया जेब्ला खोथिया फो फोनांगौ समावबो फोनो हाया माने अखायानो फैयाब्ला बिनिखायनो बोथोरखौबो बा बारहावाफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय माने बिफां लाइफांफोरखौबो दानफायैआनो मोजां आरो जुदि बे बिफां लाइफाङा प्रब्लेम होदोंबा दानफाय आरो गोदान गायफिन बेफोरबायदि ओ फांसे दानफायदोंब्ला नों फांनै गायफिन बेफोरबायदि जानांगौ आरो आंनिबा।
औ नों बुंनाय बायदियानो अबसे बे दंफांफोरा बे बेबायदि ओ अखानिल'सो बा हेफाजाब होआ आरो बेजों लोगोसे जों सायाबो होयो नालाय। जिरायनो आ जेनेबा नों बुंनाय बायदि माइ गायनाय समाव सान्दुं जायो बे समाव जिरायनो बा खामानि मावनाय समाव गोलोम बोथोर समाव बि सायहा होयो आरो आरो जोंहा गुबुंलें जानायनि मेन कार'नाबो बेनो जे जोंना दानि टेक्न'लजि जुग बे टेक्न'लजि जुगाव गोबां बिदि नो माने गारि मथर बा कारखाना दारिमिन बायदिसिना ओंखारबाय नालाय। बेफोरनिफ्राय होनाय जिथु धुङा बैफोर धुवा या माने मिथिंगाखौबो गाज्रि खालामदों आरो जेराव बे बेफोरनि थाखाय खायसे दंफांफोरा मोजाङै मा होनो देरनो हाया माने बेफोरबायदि कारखाना बायदिसिना थायोब्लाथाय। बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा जोंनि मा होनना बुङो मिथिंगाखौ गाज्रि खालामहोयाव माने बाहागो लादों आरो जेनेबा दारिमिनफोरा बा गारिफ्रा उम दा होनबा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन बिदिब्ला।
उम